हेलौ नोंथां खोनादोंना नोंथां?
औ खोनादों दे नोंथां। औ खोनादों दे नोंथां फोरमायलाय।
औ दा नोंथां आं नोंथांनिसिम मोनसे टपिकनि सायाव रायज्लायनो नोंथांनो फन हरनाय जादोंमोन न‌ोंथां।
औ।
दा नोंथां जोङो एसे जोंनि मा मा जायो मा मा लोङो जानाय लोंनायफोरनि सायाव एसे सावरायनोसै नामा नोंथां?
औ नोंथां सावरायजागोन दे।
औ। दा मेनलि जोंहाथ' जोंनि सा सानजा भारताव जों जे जायगायाव थायो बे जायगायाव जोंहा ओंखामफोर खौनो बांसिन जानाय जायो नङा होमबा नोंथां। दा बिनि अनगायैब्लाबो जोंहा जोंनि गोबां जायगाफोर दङ जोंनि हादोराव। जोंनि खना खनला जायगायाव जाय ओंखाम जाया बिसोर बिथांमोनहा गो-गोबां बायदिसिना गुबुन जाग्राफोर जायो नोंथां नङा होमबा। दा बेफोरनि बागैनो जों एसे सावरायनोसै। दा जोंहाथ' जोंनि जायगायाव दा ओंखामफोरखौल'सो जानाय जायो नङा होमबा नोंथां। ओंखाम ओंखामजों लोगोसे ओंख्रिफोर बेलेग मैगं थाइगंफोर जों जायो‌। नाथाय गुबुन जायगाफोराव ओंखामनि सोलाय बिसोरो रुथिफोर जायो। दा रुथि जाग्रा होननानै बुङोब्ला जोङो जेरै हमनानै ला जोंहा राज'स्थान ओरैजा जोंनि ओ मिदेल ओरजा गिजेरनि जा हादर जोंनि भारतनि दा बे साइदआव जोंहा रुटिफोर जानायखौ नुनो मोनो नङा होमबा नोंथां।
औ।
औ। आरो बिनि अनगायैबो जोंहा ओरैजा खोला भारत होनोब्ला खोला भारतफ्राव जोंहा इडलि, दसा बेफोरबायदिनो गोबां जाग्रा जा बेसादफोर जों जानायखौ जों नुनो मोनो नङा होमबा नोंथां?
औ।
दा बेफोरनि गेजेराव नोंथाङा माबे जाग्राखौ साबसिन मोनो नोंथां?
औ नोंथां ओ जाग्रा बुङोब्लाथ' जोंना गोबां ओ गुवार जायो आरो गोबां ओ जाग्रा बेसादफोरबो दङ'। बेनि गेजेराव आङो जोंनि जा दोरोङारि जाग्रा बर'फोरनि ओंख्रि बेखौनो फोरमायनोसै नामा?
औ नोंथाङा बेखौनो साबसिन मोनो आरो ना नोंथां?
औ।
औ दा नोंथां जोंनि बे ओ ओंखामजों जाग्रा ओंख्रिफोरखौ नोंथाङा एसे फोरमायदो दे नोंथां।
औ नोंथां ओ बिदिबा जोङो ओ जोंनि दोरोङारि ओंख्रि बुङोब्लाथ' गोबां दङ' जेरैबायदि जोङो बुंनो थाङोब्ला अनला ओंख्रिखौनो गिबियाव बुंग्रोनांगोन। ओ जाय जोंना दानि समाव नायनो थाङोब्ला ओ जि आइ टेक बायदिबो मोनदों आरो। बेबायदिनो जोङो अनला ओं ख्रिनि अनगायैबो जेरै सबायजों साम', नारजि ओंख्रि आरो नाफाम बायदि दं आरो। ओ नोंथांनो आङो अनला ओंख्रिनि बागैनो एसे फोरमायनोसै नामा?
औ दे नोंथां हागोन दे।
औ। जोङो अनला ओंख्रिखौ ओ संनो गोनांब्ला गिबियावनो माइरंफोरनि गोनांथि जायो आरो। बेखौ जोङो गिबियावनो दैजों सोमग्रोनानै दोननाय जायो। ओ बेनि उनाव जोङो अनला ओंख्रिखौ गोबां सुबुंफोरखौनो गावनि गोसो बाय बादि बा गावनि थावनायजों लोगोसे संना जानायखौ नुदों आरो। ओ बे बाद दिनो बांसिन सुबुंफोरखौ अनला ओंख्रिखौ जोङो जा औवा मेवाय बेखौ मोजांसिन मोननायखौ नुदों आरो।
जोङो बेजों संनो गोनांब्ला गिबियावनो जोङो माइरंखौथ' सोमनानै लाखाबाय। बेनि उनाव औवा मेवाइखौ जोङो ओ ला लाबोनानै बेखौ जा सानि बिगुर, खोमोन बेफोरखौ जोङो मोजाङै गारनानै सुस्रानानै बेखौ गोरलै गोरलैयै खारै जों गलायनानै हाना लानाय जायो आरो। ओ बेनि उनाव जोङो ओ गासैबो औवानिखौ जानाय जाया आरो, खायसे औवाफोरनिखौल' जानाय जायो आरो। बेबायदिनो ओ जोङो बेखौ ओ बेदरफोरजों बा दाउ बायदिफोरजों सं संनो गोनांब्ला जोङो बेखौ गिबियावनो थावजों एसे एवफ्रामग्रोनानै लानाय जायो आरो। बेनि उनाव ऐ जोङो हानानै लानाय जा औवा मेवाइ बेखौ दसे सम ओ एसे रहायनो होनाय जायो आरो। बेनि उनाव बियो रहाय खाङोब्ला जोङो बेवहाय ओ मा होनो दैखौ होनानै मोजाङै गोदौ होनाय जायो आरो। बेनि उनाव ओ बेवहाय जोङो बायदि मस्लाफोरबो बाहाय जायो आरो। ओ जेब्ला दैया मोजाङै गोदौओ अब्ला जोङो जा माइ रं बेखौ जोङो दिंखियाव नङाब्ला खायसेखौ जोङो उवालफोराव आरो नाथाय जोङो दानि समाव बिब्दिखौथ' बांसिन बाहायनायखौ नुनो थांलिया बायदिसि ना जेरै मेसिन मिक्सार ग्रिडार बायदिफोरखौसो बाहायनाय नुयो आरो। बेफोराव जोङो ओ माइरं खौ देना लानानै जोङो जा बे मैगं बेवहाय जोङो मोजाङै आखाइजों ओ एसे एसे सारनानै होनाय जायो आरो जाहाथे माइरंनि गुन्दैया सिङाव थांनानै गथा खायै बायदि। आरो जोङो खायसे खौ नुदों जे ओ बिब्दि होआलासे दैजों गलायखाना लानानैबो होखानाय आरो। बेनि उनाव ओ बेयो अन गुन्दैया मोजाङै गलायखांनायनि उनाव जोङो एवनानै लानाय बेदरफोरखौ होनाय जायो आरो। बेबायदिनो जोङो बेवहाय खारैखौ बुंनो खारैखौ होनायखौ बुंनो थाङोब्ला जोङो बेखौ जोंनि ओनसोलफोराव बांसिन थालिर दंफांदोंनो बानायखोनायखौ नुदों आरो थालिरनि जा मादा बेजोंबो बानायायनायखौ नुदों आरो। बेनि उनाव ओ ओंख्रिखौ मोनखाङोब्ला जेब्ला ओंख्रिखौ मोदोमनायनि थाखायबो जोङो गंगार दुन्दिया नङाब्ला खासिथारि बायदि होनायखौबो नुदों आरो। बेबायदिनो जोङो गावनि थावनाय बायदियै अनला ओंख्रिखौ जोङो खायसेखौ साम'जों नङाब्ला ला थाजों आरो खायसेखौ ओ बे गोखै थाव महरै थाइगिरजों नङाब्ला खोरदै आरो खायसेखौ बारसिगिफोरजोंबो संनानै जानायखौ नुदों आरो नोंथां।
औ नोंथां औ।
ओ आरो जोङो दोरोङारि ओंख्रि बुङोब्ला सबायजों साम'खौबो बुंनांगोन। जोङो सबाय ओंख्रिखौबो बेबायदिनो ओ गिबियाव होेख्रेमग्रोनानै ला नाय जायो आरो, बेयो गथा गथा जायो नालाय। बेनि उनाव औ बेखौ जोङो ओ अनला ओंख्रिखौ जेरै संनो माइरंखौ सोमनाय जायो बेबायदिनो बेखौबो सोमनानै लानाय जायो आरो जाहाथे बेयो गुरै जानानै सानि गोसोम बिगुरा गुनाय बाय दि। बेनि उनाव जोङो बेवहायबो बांसिन दाउफोरखौनो बाहायनायखौ नुयो आरो।
औ औ।
जोङो ओ दाउखौ एवफ्रामना लानानै जोङो बे सबाइखौ मोजाङै सुनानै खायसेखौ गिबियावनो थावजोंबो एवफ्रनायखौ नुदों आरो खायसेखौ जोङो ओ डायरेकयैनो खारैफोरजों रहायनानै लानायखौ नुदों आरो। बेवहायबो जोङो गिबियावनो दै होनानै गोदौहोना बेखौ गुरै जाहोनायनि उनाव जोङो एवनानै लानाय दाउखौ होनाय जायो आरो। आरो ओंख्रिया जेब्ला मोनो अब्ला बेवहाय जोङो मोदोमनायनि थाखाय जेरै अनला ओंख्रियाव बाहायनाय गंगार दुन्दिया बा खासिथारि बायदिफोरखौबो होनायखौ नुदों आरो नोंथां।
औ औ।
औ बिदिब्ला ओ नोंथाङाबो फोरमायनो हागोन नामा नोंथांमोननि ओनसोलाव अनला ओंख्रिफोरखौ माबोरै जायो?
औ नोंथां। दा जोंहा अनला ओंख्रि संनायनि जिबायदि प्रसेस नोंथाङा जेरै बुंलांबाय माने आदब खायदायाथ' गासिबो सेमानो नोंथां गासिबो ओ मिलायनायानो गोजाखा। दा नोंथां अनला ओंख्रिनि अन अनगायैबाबो आङो जोंहा जाग्रा हिसाबै जोंहा जोंनि जायगाफ्राव नारजिफोरखौ जों जानाय जायो नोंथां नङा होमबा?
औ।
दा आं नारजि ओंख्रिफोरखौनो एसे बुंनोसै नामा नोंथां?
औ नोंथां फोरमायलाय।
औ दे दा जोंहा नारजि ओंख्रि बुङोबा नारजिया जोंहा फाथोनि बिजौखौ खानानै दोननानै बेखौ फोराननानै दोननायखौनो जोंहा बेयो उनाव बिलाइआ रानोब्ला बेखौनो जों नारजि बुंनाय जायो नङा होमबा नोंथां?
औ।
औ दा जोंहा गिबिनिफ्राय जोंहा बिदिनो फाथोनि बिजौफोरनि बे बिलाइफोरखौ खानानै जोंहा फोराननानै दोनो। आरो बेखौ फोराननानै दोननानै जेब्ला फाथो बिलाइया बियो रानस्रेमथारगोन अब्ला बेखौ जोंहा थफ्ला बोननानै जानो थाखाय थिनानै दोनो आरो ना नोंथां। जेब्ला जोंहा बेखौ संनो थाखाय जों दिहुनगोन अब्ला समाव जोंहा नारजिखौ ओ जोङो सिगाङावनो दैयाव एसे सोमनानै दोनग्रोयो नङा होमबा नोंथां?
औ।
आं नुनाय बायदिब्ला आरो नोंथांं बेखौ बारा मोजां मिथिया दा दैयाव एसे सोमनानै दोनग्रोयो। आरो बिनि उनाव जोंहा बांसिनै अमा बेदरफोरजों जानायखौ जों नुनो मोनो नङा होमबा नोंथां? बिनि अमा मेजेमफोरजों दा जोंहा बिदिनो अमा मेजेमखौ जेरै एवो बिदिनो एवनानै बेयाव जोंहा बे नारजिखौ होनायखौ जों नुनो मोनो आरो नोंथां। दा बेबायदिनो नारजिखौ होखांनानै जोंहा बेयाव खारैफोरबो होयो नामा आथाय नोंथां आं बेखौ मोजां मिथिया।
औ खारै होयो।
औ दे नोंथां बिदिनो खारै होनानै जोंहा बेखौ बिराद गोदौहोयो आरो नोंथां। बेखौ जा ओ जेसेबांखिहालागै बियो गुरै जानानै बियो लाथा लाथा महर जाया जेलासिम बेखौ गोदौहोबाय थायो आरो नोंथां। दा बेयो कालारा गोसोम जायो नङा होमबा नोंथां? दा बेबायदिनो जों ओ नारजि ओंख्रिफोरखौ संनायखौ आं बेबायदि मिथियो आरो नोंथां। आं मोजाङै मिथिथारा। आरो बेनि अनगायैबो जोंहा नोंथां बुंनाय बायदि सबायजों साम' बेयावबो जोंहा साम'फोरखौथ' जोंहा बिलो -फोराव बा दंग' जाम्फै अबावबा दैसाफोराव बेफोरनिफ्राय जोङो खननायखौ नुनो मोनो नङा होनबा नोंथां?
औ।
दा साम'फोरखौ जोंहा बिदिनो दैमा- दैसानिफ्राय खननानै बेबायदिनो लाना फैनानै जोंहा बेखौ हरसेफोरनि थाखाय बेखौ बाल्थिंफ्राव सोमहाबनानै दोननाय जायो। जाहाथे बियो जा आदार जानाय हाब्रुफोर जानाय दंमोन बेखौ जाहाथे बियो खिगारो होननानै। औ बिनि उनाव जोंहा बे साम'खौ सुगारनानै बिनि दाखोन ज' दाखिना थायोना नोंथां बेखौ गारनाय जायो आरो नोंथां। आरो बिनि उनाव बेखौ गारखांनानै जोंहा साम'खौ बे साम' गोलावफोरखौ बिनि उन -उनफारसे जा बिजौ थायो बेखौ सफा सफा दानस'नानै बेखौ नारेंफोरजों फुनाय जायो आरो नोंथां। जाहाथे बिनि जा हाब्रु बेबायदि हाब्रुआव थायो नालाय बिसोर नोंथां बिनि हाब्रुफोरा जाहाथे साफा जायो बिनि थाखाय जोङो नारेंफोरजों फुनाय जायो आरो नोंथां। आरो बिनि उनाव बेखौ मोजाङै स साफा खालामनानै सुनानै दा बेखौ एवनाय जायो आरो नोंथां। थावाव एवनानै बेबायदिनो बेनि उनाव जोंहा सबाय सबाय बिदि नोंथां बुंनाय बदिनो। रुनानै लाखानाय बे सबायखौ जोंहा बिनि सायाव होनानै बेबायदिनो गोदौहोयो आरो बिराद गोदौहोखांनानै उनाव जोंहा बेबायदिनो माखासे मस्लाफोर हरनाय जायो नोंथाङा मा मा मस्लानि नाम बुंदोंमोन? आं मोजां मिथिलायलाङा नोंथां। दा बेफोर मस्लाफोरखौ हरनाय जायो आरो नोंथां। खोनादोंना नोंथां?
औ खोनादों दे।
औ नोंथाङा दा बेफोरखौ जानानै माबायदि मोनो आरो बेफोरनि गेजेराव नोंथाङा मा ओंख्रिखौ साबसिन मोनो दा?
औ नोंथां बुंनो थाङोब्लाथ' गासैबो ओंख्रियानो गोथाव आरो। बेनि अनला ओंख्रिखौनो साबसिन होननानै बुंनांगोन आरो नोंथां।
औ नोंथां दा नोंथां एसे फोरमायजाबावगोन नामा? नोंथांमोननिख्रुइ मा मा ओरैनो मा मा ओंख्रि जाबावो? माने मा मा ओंख्रि जाबाय जाबावो बेफोरनि अनगायै, माने
औ नोंथां ओंख्रि बुङोब्लाथ' जोंना गोदो बिदिनो बेफोरनि अनगायैबो मिथिंगानिफ्राय मोननाय बायदिसिना मैगं थाइगंबो खाब थिंनानै जानायखौ खोनाबोदों आरो। आरो बिब्दि हुदाखौनो जोङो दासिमबो नुनो थाङो आरो जेरैबायदि जोङो मिथिंगानिफ्राय मोननाय जेब्ला जब्रा ज जायो आब्ला जोंङो, जाय बायदि औ जारिबिलाय खौबो खानानै जोङो दाउ बेदरफोरजोंबो जानायखौ नुदों आरो खायसेखौ जोङो धोरोमफुल बा मानि मुनि गिदिर रुन्दै बेफोरखौबो जोङो जब्रा जायोब्ला मुलि बायदि बाहायनायखौबो नुदों आरो। बेनि उनाव जोङो ओंख्रि बुंनो थाङोब्ला नाफामफोरखौबो संनानै जानायखौ नुदों आरो नोंथां।
औ नोंथां औ दे नोंथां होमबा एसेनोसैनाा नोंथां। जोंना